उम
ना एवनाया मोनबाय फंबाय
ना एवनाया मोनबाय
मोनाखै दां
बेवाय दं आरो नोंहा थाब थाब एवदोब्रा जानो लुगैबायलै मा मेवायजों मा मेवाय बेवायना नोंनालाय फंबायसिन ना एवनाया मोनबाय नामा फंबायसो होनदां मा ओंख्रि लावजों ना मा ना ना गोरानजों गोथाव जायो आरो ना गोरानजों जाफेराखैलै लावजों नाजों ना गोरानजों ना माबाजों गोथाव जायो ना गिदिरफोरजों नों मा ना एवगासिनोमोन ओमफ्राय हो
होम
नों मा ना एवगासिनोमोन
सा फिसा
फिसा फिसा फिसा फिसा मा होना ना फिथिख्रि
ए फिसा फिसा ना फिथिख्रिल' ना फिथिख्रि फिसा फिसाया ना बोथिया फिथिख्रि नङा आरो माला फिथिख्रिखौ गिदिर गिदिर मोननायमोन नुखो नोंलै
आरो बै माबानाब्रा
लकेल ना ब्रा लकेल ना दा
लकेल ना नङा दां लकेल बाबो माबालै
ना बाथा
ओम बाथा
जानो गोथावबावदे एवनानै बिदिया मजा मिलौलायखायो दालि जहल सबाय ओंख्रि लाब्रा भिन्डि प्राय गोथावानो जुद गैया नायाव नायाव केल'रिसबो मोनोथ' प्रटिनबो दं एसे नायावबो
बुरजा जानो हानांगौलै
गानेन रजिस फैनायाव थांना थाङा जाखोब्रा जेरै गुवाहाटियाव
मा जानांगौ
नबेम्बराव जाब ना नाय मइ खिन्थु जाब अखले जाब मय नोंलाय मिउजिक फेन नङा गारा मानो थांनोब्रा नोंना मिउजिकजों लेना देना गैयाना बाट मिउजिक इज माइ सल मिउजिक इज माइ स्पिरिट
सि बसुरि के
किसिखा पेन हने का फायदा नेहि खदखा पेन ह खद के लिये बेता कर'
खल पे बाय इहापे गालि देना माना हे कल पे थुम कइ बाद नाहि बारे बारे ल सनेगा तेरा आवाज तेरा भइस रकर्डिं अर बलथा हैइ कि कइ बाद नाहि
बोर बोर लग बलथाहै निउ माक्स बलता है
हो मासि गोथावब्रा ओंखाम ओंख्रिफ्रालाय
आलु फाजा दावदै एवनानै जादों ने दा मोनायावसो मोनजायो
जानाया होनोसैलाय बे सिथोब थोरसिबा थोरसिबा गामलाफोरखौ गामलाबा जानोसैलाय बे
आयुलै मारै गामलाबा जानांगौ जाखो
नों मानथियाथ' मा जादनिलै मा मानसियानोथ' नोङो मालाया बि जानो हायाबो नङा गाज्रि जायो माइरिबो जोंहालाय माथो जानो हाया जानो सानबाबो
जानांगौ ब्रा
जानांगौब्रा बेखौथ' मिथिगौ आंबो बाल्किं होननाय मानि मा जानांगौ बिदिना थुसाखथाय उथनाय थुस'फोर मेरा गुसानै जाथ' ता मेरेपे मेरे पेट पे
औ
खा न सकथ उथना खा नहि सकता फिर बे थुसथ है फिरबि नहि गुसथा
एकदम बानायनाय जानाय नुबाय मानसिखौनोनानै मोनो
सोरखौ
आरो आंना बेनोबा आं मा खालामनांगौ आंना बेनोबा माबाया जानाय स्टाइला अमानि बायदि जानांगौ आरो नोंनि बायदि
अमा अमा बायदिया आंबो बांसिन जानानै दं
मा नोंनिफ्राय बांसिन जाग्रा नोंनिफ्राय बांसिन जाग्रा जाग्रा आरो बेनिफ्राय बांसिन जाग्रा मेरला दं दाउ बेदरबो माबायदि जायो नुदों नोंलाय सिथोब
ओमफ्रायफोर बांसिन जाया ना फुङाव मानसिफोर सोरबा सोरोबा
नङालै सोरबा सोरबा जाग्रा दं ओमफ्राय बुंनो रोङा बिदि दंना फार्ट मेटाबलिजोम स्ल' मेटाबलिजम फार्स्ट मेटाबलिजम स्ल' मेटाबलिजम थाबाय फार्डआव सोरबा फुंबाय सोरबा जाबाबो फुङा जोंनि पेरेन्टसफ्राथ' बेखौ बुजिनो रोंला आरो माखासे आनइडुकेटेड पेरेन्टसफ्रा माबा जाना होयो फुङो माबा फुं जाना होयो फुङोनो ओंखामफोर जाया खम जायो होनो ओमफ्राय फ फुङा बिदि होनो मा खोथा रायलायनो जाखि य इतना गभार हसकता हैय जाहलि हा हाथ हति है
जिरि
उम
नों मानसियानोथ' मानो उन्दै बायदि रायलायोलै
नों मानसियाथ' मादै उन्दै बाय उन्दै उन्दैनि बाददि बेब'हार खालामो
मानो उन्दैनि बादि रायलायो नों बस्स' जायस हारकत खरता है थु
मा उन्दै बायदि रायलायनो आंलाय
नोंना बिहेभेयारानो उन्दैफोरनि बायदिसो
माबादि
आथार' बोसोर बिस बोसोर जाबाय दाबो बिहेभियार दा उन्दैफोरनि बायदिसो
माबायदि उन्दैखौ खोनथालाय खोनासंनो आं
रायज्लायनायानो नै दाबो उन्दै गोरलैनि बादि
नोंलाय नोंलाय माबादि
नोंना माबा जानला मोनला रायजलायनायानो माबाद्रायना ओंखायनो सिरियास जानो रोङा नों मानसिया सिरियास मेटाराव सिरियास जानो रोङा नों माने नोंना लायबानो आजादि जानांगौ लोंनांगौ खालामनांगौ बिदिल' साननायानो गैया नोंना माने नोंना माबा खस्थ' खालामनांगौ मेहनथ खालामनांगौ कारवर्ड खालामनांगौ बेबो गैया नोंनाव खोथा बाथ्रा ओरैनो ओन्दै फोरनिबायदि रायलायलाबायग्रासो नोङो मानसियानो सिरियास जानो रोङा मानो मानो होनबा नोङो
नों सिरियास रायलायनानै
सिरियास मेटाराव सिरियास जानो रोङा
दाबायदियाव आंनाव फैसा दंनाय मोनबा गैलामामोन आं दुनियाखौ बेरायजोब्बायमोन दाब बायदियाव
बेलाय बेलाय बेलाय बे एक्सपेक्टेसना बे होनै गोलै नङा
बे बे एक्सपेक्टेसना उन्दैफोरनि जायो नामा बेखौलाय बयबो गिदिरफोरबो होनो बेखौ एक्सपेक्टेसन होनााना साननायसो होनो
बिदिखौलाय सोरथो साना दाबायदियाव आं माहाजोन बिदि बिदि बिदि बिदि खालामगोन बिदि बिदि बिदिखौलाय सोरथो साना
ओफ्राय आं नों साननायजोंल' जायो होनदों आरो।
दासो होनथारदों नोङो।
सेेबो जाया बे साफ्रिना
फुंखाया थांगासिनो नामाब्रा आसोला
थाङाखै नो
बिदि जानांसिगौलै दासिमाव आंनि हिसाबावथ'
आदसा‌ जिम‌ थांबाल‌ बदि‌ जाया
जों थांबाल' बदि जाया बेखौथ' आंबो मिथिगौरा नाथाय दिडिसिप्लिन जानांगौ ना आं बुङाखै खि जिम थांबानो बडि जानांगौ
दिसिप्लिना बयबो जानो हाया।
मानो होनबा बिस्रा फैसा दंना उइ डन हेब मानि आं एबार देनजार स्ट्रिट माबा रुल फल' खालामसैलै एबार आं आं एबार गावनि रुलखौनो आं ब्रेक खालामनो हाला आं सिफायनो हाला बिदि खालामसै आं।
बिनि सिगां सिमफोल रूलखौ फल' खालाम नांसिगौदां आसोल
मारै
नों आंखौ मा होनदों नों गावनो जाया नों गावनो माबा एबारनिफ्राय फकास अन स्टाडि बे थागासिनो थादों थागासिनो थादों।
माबा माबा सेमिस्टारनि माबा फरायनांगौनि जायगायाव माबासो फरायलाबायो नोंना।
देनजार जाम्बा
दाना होफिन नों डाबल डाबल फैसा गारनानै फैसा माहाजोन नालाय सिन्था गैया मालाय डाबल डाबल होननो हायो। फैसा गोनां फोरजोंलाय मा लेना देनाब्रा
ओइ दोनदोलै‌‌ फाग्ला दोनदो
फैसा दंमोनालाय सामफ्रामबो थांनो हायो गारि भारा लस जाया।
हैस‌ कलेज थाङो कलेज थाङो क्लास मोनाबा मनाय नङालै सानो
जोंनालाय जोंनालाय नोंसिनि बायदि फैसा थाङा दस बिसनि सौहै जोंना
ओम ओम ओम आइयै दस‌ बिसनि‌ सोहै
दस थाखा बिस थाखानि सयो मालाबा होनाङो मालाबा होनाङा बासजोंसो थाङो जों। साबफ्रि बुजिया नामा नोंसोरनालाय मा थांजासेयाव थ्रिस फैगासेयाव थ्रिस साइथ थाखा
मालाय लायोबा आं मा खालामनांगौ ओमफ्राय
ओंखायनोथ' होनदों नोंसोरना बांसिन थाङो खरसाया
खलेसाव‌ थाङा नै बेना माबा कलेसाव थाङा।